औ हेलौ हेलौ
अ' नोंथां खो खोनादों दा
औ
मा खालामदों नोंथाङा
नै नोंथां ओरैनो जिरायला बायनासो दङ
न'आवनो दं नामा नोंथाङा
उह मा होनदों खनसे होनफिनलाय नोंथां
न'आवनो दं नामा होनदों नोंथां
अ' न'आवनो दङ ओं नै जिरायलाबायनानै दङ नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो नै ओरैनो जिरायना दं
अ'
नोंथाङा ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां
ओंखाम जाखांबायमोन ओं नोंथां नै ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायलाबायदों
ओंख्रियासो मा ओंख्रि जानाय जाखो नोंथाङा
नोंथां जोंनाथ' ओंख्रिया ना बाथोनसोमोन नोंसिनालाय मा ओंख्रि नोंथां
एह जोंना आलुसोमोन नोंथां नोंथांजोंसो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो एसे कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ औ देलाय बुंलाय मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां
नोंथाङा एसे जिब जुनारनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदालै जिब जुनादा आं एसे फोरमायना होनो बिदिब्ला ना
औ नोंथां एसे माने गोलावैनो फोरमायना होदो होमबा ना नोंथां
औ औ जागोन
औ नोंथां दे बुं
जिब जुनार होनोब्लाथ' जोंहा अनेक रोखोमनि जिब जुनार थायो जायखौ जों मिथिंगायावनो मोननो हायो एबा जोंनि बुहुमफोरावनो एबा जोंनि खाथि खालानि ओनसोलफोरावनो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर दङ
औ नोंथां
होनोब्लाथ' जों मिथियो माखासे जिब जुनारफोरखौ जोङो न'आव फिसिनाय जायो आरो माखासेफोरखौ जोङो हाग्रा बंग्राफोराव नुनो मोननाय जायो
औ नोंथां औ
जोंहा न'आव फिजानाय जिब जुनार फोर बुंनो थाङोब्ला जेरै अमा बोरमा दाउ आरो मोसौ गराइ मैदेर बेफोरबायदिफोरखौ जोङो न'फोर एबा गावनि न'फोराव फिसिनायखौ नुनो मोनो एबा जोङो फियो आरो बेल' नङा नों थां जोंनो थाखाय जिब जुनारफोरा जोंनो गोबां मदद होयो बुंनो थाङोब्ला जों मोसौखौनो हमनानै ला मोसौआ जोंनो थाखाय आबाद गायनायावहाय जाय खौ जोङो हालेवनाय बुङो जे मोसौ गैयाब्ला जोंहा जोंनि जेनेब्ला आथिखालावथ' जोङो ट्रेक्टरफोरजों एबा ट्रेक्टरफोरजों एवनोबोथ' गोबां फैसा थाखा नांगौ बेनिखायनो जों मोसौफोरजों एवोब्ला फैसा नाङालासिनो माने जोङो माइनि आबादा गायनाय जाहैयो आरो मोसौनिफ्राय जों बेखौनो होनगोनदि मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां गिबियावनो आं बुंगोन मोसौआ थ' जोंनो थाखाय हालएवनायाव नांथारगोन जों आरो बेल' नङा मोसौनिफ्रा ओमफ्राय जोङो बायदि रोखोमनि गायखेरफोरबो जों मोननो हायो जायखौ जों लोंनानै जोंनि मोदोम एबा बडिफोरा थिगैनो थायोबा थाग्रायैनो थायो आरो दंबावो बे होहो नोंथां मा होनदों? औ औ नोंथां जोबोद मोजां बेथ' आरो जों मोसौनिफ्राय गोबोरखिबो मोननाय जायो जायखौ जोङो हासार एबा फेसेवनानै हासार बानायो बे मोसौनि हासाराथ' गोबां एबा मोसौनि खियाथ' गोबां रोखोमनि जोंखौ मुलाम्फा होयो जोङो मोसौनि हासारखौ जुदि जोङो एबा मोसौनि खिखौ जोङो फानहरोब्ला गुबुन मानसिफोरनो एब्ला जोंनि आबाद गायनाय फोरावनो जों होयोब्ला जोंनि आबादफोरा मोजां रोखोमनि ग्रोम ग्रोम खिलियो एबा जोंनो मोजां रोखोमनि नांगौ जानायफोरखौ जोंनि आबादा होयो आरो बेल' नङा मोसौनि हासार जों बायदि रोखोमनि गेसफोरबोथ' बानायनाय जायो नङा होमबा नो
औ बानायो नोंथां औ आरो जों मैगं थाइगं मैगं थाइगं गायनायावबो बाहायनो हायो
औ बाहायो नोंथां औ आरो जोंहा दायो जों गररायखौनो हमनानै लाबाय गराइथ' जोंनि थाखाय गोदो जोबोद गोनांमोन माने जोंहा गोदो गोदायहाय जेब्ला गारि मथरफ्रा बांद्राय गैयामोन जोंनि ओनसोलफोरावहाय अब्ला जोङो गराइ गारि मोसौ गारि बानायनानै जोंनि माल माथाफोरखौ गुबुन दाबसेसिम लांनायफोराव जोङो बाहायनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ आरो गोजान लामा हान्थिनायावबो जेनेबा गराइखौ बाहायनानै एबा गराइआव गाखो खनानै थांनाय जायोमोन नङा होनबा नोंथां?
थांनाय जायोमोन
आरो गोदोनि राजा महाराजाफ्रा जेनेबा बेफोर गरायाव-गरायाव गाखोनानैनो जेनबा जुद्ध'फोर एबा दावहा बहद नांनायजायोमोन
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ दायो आरो बेल' नङा जोंहा न'आव फिजानाय दाउ दंबावो दाउखौ जे जोंबो जेनेब्ला गोबां रोखोमनि फिनानै आरो दाउआथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ दाउफोराथ' जोलै बांहोबाय थायो।
औ नोंथां औ औ
बेफोरखौनो माने जोंहा मासे मानै जों फिदावनानै एबा फिजेननानै जोंना बारा जालाङो बेफोरनो जों बेफोर बेखौनो फाननानै जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव रां रुफानि आंखाल जानायाव जों बेफोरनि रांफोरनिफ्रायनो जों बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां आरो बे दाउआनो जेनेबा बिदै होयो जों बे बिदै खौनो जोङो जानो हायो। जाय जोंनि देहायाव प्रटिन एबा देहाखौ मोजां लाखियो नङा मोनथां।
नोंथां औ आरो बुंनो थाङोब्ला दंबावो जायखौथ' जोङो बुंनानैबोथ' जों जिब जुनारनि बागै जों बुंनानैबोथ' फोजोबनो हानाय नङा गोबां लाख लाख सानथ्र'हायै गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर दं जों बेखौ माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो दायो फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम जिब जुनारफोरानो दं आरो माने जों बेफोरखौ खायसे खायसे जिब फोरखौथ' जों एबा जिब जुनारफोरखौ जों नुफेराखै जानांगौ नाथाय जों नामफोरखौ मिथियो आरो दंबावो दायो नोंथांनि ओनसोलफ्रावलाय माबायदि जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो एबा नोंथाङाबो आंनो जिब जुनारनि बागै एसेयै सुंद'यै फोरमायनानै होनो हागोन नामा? नोंथां
हागोन नोंथां हागोन एसे एनैखौलाय
दे बिब्दिब्ला नोंथां एसे फोरमायनानै होदो खोमा।
औ नोंथां जेनेबा जों बुंनो थाङोबा जोंनि ओनसोलाव बांद्राय माने जिब जुनारखौ नुनो मोननो हाया जेनेबा जों गिबियाव मोसौखौ गासिबनिबो न'खराव मोसौआ थायो नोंथां
औ औ थायो नोंथां नंगो
मोसौखौ नुगोन आरो नोंथां जोंनि ओन सोलाव आरोे बिदिनो आथिंथोंनै बुंब्ला जों जेनबा हांसो ओमफाय हांसो न' न' दाव बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो खौनो जेनेबा गासिनि न'खरावबो थाखायो नालाय बेफोर जिब जुनारफोरा आरो जों न'गासिबो न'खरावनो अमाखौ नुनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
माने जोङो बेफोरबादि जेनेबा जों अमाफोरखौनो फिसिनानै जेनेबा जोङो ओ माखासे जेनेबा ओ रां रुफानि गोनांथि जानाय समाव जेनेबा जों बे अमाखौनो फाननानै जों गोबां रां मोननो हानाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ नोथां हायो।
औ नोथां आरो जोंनि माखासे जेनेबा ओ बिरग्रा दाउ एबा बिरग्राफोरा जेनेबा जों गोदो जों गोदोहाय बांसिन नुनाय जायोमोन। मानो होनोब्ला गोदो बिफां-लाइफां गोनां समाव बेफोरो दाउफोरा माने बि बिफां-लाइफांनि याव थानानै गोबां थानाय जायोमोन। ओ जेनेबा दानि यजेनेबा गोदान जुगाव जेनेबा मबाइल टावारफोर जेनेबा गायनाय जाबाय नालाय बेफोर माखासे जेनेबा बिरग्रा दाउफोरा गोमालांनो हमबाय आरो नोंथां
औ नंगौ नोथां गोमालांबाय।
बाला बारा बिदि माने बिरग्रा दाउफोरखौ दानि जुगाव बारा नुनो थां थां थांला आरो माने नोंथां।
औ औ।
ओरैनो फिनायफोरखौलाय नुसिगोन बि फिनाया बे जेबो जेनेबा बे टावारजों जेबो साइद इफेक्ट जेनेबा जेबो जाया नालाय।
औ औ।
औ नोंथां माने जों दा बिरग्रा दाउफोरखौ दाउस्रि फोरखौल' नुनो मोनथिगौमोन गोदोसो जेनेबा गोदोनि जुगाव जेबा दा इदिनो गोबां रोखोमनि दाउफोरावनो थायोमोन जेनेबा जों बुंनो थाङोब्ला दाउथु दाउथेब बायदि रोखोमनि दाउफोराखौ जों जेनेबा जानला मोनला जायगायावनो नुनाय जायोमोन आरो नोंथां
औ औ नुयो नोंथां ओं
दा एसे गोमालांनो हमलांबाय दाउफोरा आरो मानसि माहारियाबो जेनेबा दाउखौ ओ जा गावनानै जानाय जायो नालाय नोंथां
औ औ जायो नोंथां
औ बेनिखायनो माखासे दावफोरा गोमालांनो हमबाय। बिदिनो न'आव फिनायफ्रालाय दङ' दंनायाल लाय नोंथां
दा नोंथाङा नोंथांनि न'फोराव मा मा न'आव फिसिजानाय जिब -जुनारफोर दं नोंथां एसे खोन्थानो हागोन नामा?
जोंनावलाय दाउ दङ' जेनेबा लकेल दाउ होनोबा जोङो दाउला दं दाउजो दं हांसो दं ओमफ्राय मोसौबो दं आरो नोंथां आरो अमाबो फिसिनाय जादों आरो नोंथां
औ
जाय जेनेबा जों नांगौ समाव रां नांगौ जानाय समाव जों बे अमाफोरखौनो एबा फाननानै जों रां मोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ
औ नोंथां
दाथ' नोंथाङाबो आंनो जोबोद मोजां फोरमायना होबाय। आरो आंबो थ' नोंथांनो जिब -जुनादनि बागै एसे फोरमायनानै होबाय नोंथाङा दायो माबायदि मोनदोंमोन नोंथां
नोंथाङाथ' जोबोद मोजां बाथ्राखौनो बुंलांबाय नोंथाङा ए मोजां मोनदों आरो नोंथां
ओं ओं आंबो जोबोद मोजां मोनदों बिब्दिब्ला नोंथां जोंहा समाबोथ' जाबाय नोंथाङा मा होननो सानो औ
नोंथां
औ औ दे नोंथां दे
औ